ओं
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
आंथ' ओरैनोसो दङ नोंथां
औ आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नानै नोंखौ गोसोखांनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नों फ्रिबा
औ औ आंथ' फ्रियैनो दङ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो
औ दा आयदाया जादों जोबोद इन्टारेस्टिं आयदा आरो बे आयदायानो जाहैबाय खोमसि फोथायनाय बर' हारिनि गेजेराव जे खोमसि फोथायनाय दं बे खोमसि दिनै आयदानि सायाव सावरायज्लायनो होननानै नोंथांनो आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ हागोन नोंथाङ हागोन बेथ' बिराद मोजां आयदा जोङो बेखौ बयबो मिन्थिनानै लानाया गाहाम बास सावरायनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नों
औ बिदिब्ला नोंथाङानो जागाय जेनग्रोदो
जाय जाय जायो नोंथां जाहोनाव खोमसि फोथायनाय होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ जाय खौ जोङो प्रुफ गैया माने बिगियान आरो जेबो जेबो फोरमान गैयालासे माखासे माबा मेजिक बा माबा मोनसे मन्त्रजों जोङो माखौबा जानाय होननानै फोथायनाय जे नङै बुस्थुखौ फोथायनायखौ जोङो खोमसि फोथायनाय होनना बुङो आरो मानि जों जाय मेगनजों नंगौ होननानै नुवाखै
औ
नुदोंब्लाबो बावहाय आ मोनसे फोरमान गैया आरोना बे बिदि जादों होननानै नाथाय बेखौ जोङो मा खोमसि फोथायनाय बा साना हौवा ओरैनो फैसा साब्रां फोथायनाय बिदिखौनो जोङो खोमसि फोथायनाय होननानै बुंबाथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ दा बे बर'फोरनि गेजेराव बे खोमसि फोथायनाया माब्रै जाबोखो आरो दा मा मा औ मारै बियो एसेबाबो खमायबोनायखौ जों नुगोन दा बिनि सायाव आङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला मोनसे बिदिंथि लानानै बुंनाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
औ जोंनि बर' समाजाव दायना फोथायनानै गोबां सुबुं ओंखारनायखौथ' जों नुबाय नङा होमबा औ बेबो मोनसे खोमसि फोथायनाय आरोना दा बे खोमसि फोथायनाया मानिफ्राय जागाया होनना बुङोब्ला ओरैबायदि नोंथां जोंनि बे बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि माखासे जोङो मुलि फिफां लाइफांनि मुलि बिलाइ
औ
बिलाइ, फिथाइ, बिगुर, रोदा बैफोरजों मोनबायनाय माखासे बेन्दों बेनला हाग्रा बंग्रा बेफोरनिफ्राय खायसे खायसे सुबुंफ्रा बिद्दा दंमोन आरो ना खि बिजोंहाय मुलि बानायनो हायो। खारन नोङो गोदोनि जुगावथ' नों डाक्टार बेबायदि मेडिसिन बानायग्रा जोङो मोन थाङामोन ना। दानि बायदिजे जोङो मुलि टेब्लेट बरि बिदि सेलेन होलायनाय बिजि बिदि थ' जोंनाव गैयामोन आरो। बे समाव नोङो हाग्रा हाग्रा थाबोनाय हारि बर'फ्रा दा नोङो बे समावहाय मा माबाफोर जेन'बा औ बबेबा जायगायाव गोग्लैबायनो गोग्लैनानै गाराय जाबाय आथिंफ्रा होमबा नों बेफोरखौ नोङो मेदिटेक्सिन जागोन ना बियो। मोजां फाहामनो हायाबा दा बैफोरखौ नायनानै मा खालामोमोन गोदोनि माखा से मानसिफोरा माखासे फिफांनि बिलाइफोर हाग्रानि बिलाइफोर बेफोरखौहाय देग्लिबायनानै बेखौ बे गारायफ्राव फुननानै होयोमोन आरोना। बेबायदिनो गारायफ्राबो थाब खाब हामोमोन आरो बे समावहाय। मानोना फिफांनि बिलाइफोरा गोबां रोखोमनि मेडिसिन दंमोन नालाय बेखौहाय माखासे सुबुं फ्रा सिनायोमोन दा मा जालां खो बैफोर सुबुंफ्रा जायफोरनाखि फिफांनि बिलाइ रोदा बिदिनो बिगुर फिसिनि बिदै बेफोरजोंहाय माखासे मुलि बानायबायनानै फाननो बा मानसिफोरनि बेमार आजारखौ सोखायो बेबायदि सोखा आरो सुबुंनाव बयबो थाङो नङा होमबा? बेमार आजार जाबा दा बै समावहायथ' डाक्टर गैया मा गैया दा नोङो बिदिखौ रजा होनोमोन आरो जाय मानसिया फाहामो दानि दिनाव जों डक्टर होनना बुङो बे रजाफोरनावहाय बयबो थाङै थाङै माने मा बेमार जादों बेखौ देखायो। देखायनानै बिनि थाखाय मा मुलि जानांगौ बा मा बिलाइनि फिफां बिलाइखौ होनांगौ बेखौ बे रजाफोरा फोरमायनानै हरोमोन आरोखि नोङो बेफोर मुलिखौ देनानै जा नै बेखौ लों ओ दा बे समाव मा जायोमोन नोङोथ' बिसोरो बिगियानारि माखासे ओ बिथिंखौ मोनथियामोनना बे समावहाय सासेनाव हामबाय नालाय बयनोबो बेखौनो होबाय दा बे समाव जानोसै गुबुन सोरबा सासेना माबा मोनसे गिदिर बेमार जानानै थांबायलायनो दा बेनो बे मुलिखौ हरबाय बेखौनो जायो होननानै दाना बेना हामफैयाखिसै आरोना जानानै हामाखसै नालाय बियो मा जाग्रोबाय लास्टआव बे मानसिया मोजां नङा बेयो आंखौ बिदि बिदि मन्थ्र हरनानै आंखौ बार माबाबाय बारा खालामबाय बा सोरबा सासे फैबायाबो दा बिदि जानायनि जाउनाव मा जायोमोन बै जाय रजानाव थांदोंमोन बेनो माबा जाहोहरबाय माबा मुलि हरबाय माबा मन्थ्र हरबाय बेबायदि बिसोर फोथायनानै बेखौहाय दायना होननानै मोन से नाम होनानै बुथारनाय बेफोर जाथायफ्रा जाबोयोमोन आरोना। बे मोनसे बर'नि बिराद गाज्रि आरोबाव जोङो नुयो दाबो सोलियो बेयो मानि जोङो गारि गुरा सालायोब्ला मायो ला लामाफ्राव जुदि माबा मोनसे मावजि गोसोम बारस'बायलायनो बा माबा मोनसे जिबौ गोसोम बारस'बायलायनो बिदियाव मा खालामो जोङो गिनाय फैयो आरोना गोसोआव गिनानै मा खालामो माबा मोनसे फोथायनाय माने खोमसि फोथायनाय आरो बेबो बेयो फोथायनानै बाव लाखिलायनानै बेल होनानै उनजोंहाय ससे था फासयफिनलायनानैसो सिगांजों आवगायलाङो आरो। दा बैफोरबायदि खोमसि फोथायनाया दासिमबो जोंनि समाजाव जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ आरोबाव बिदिनो गोबां खोमसि फोथायनाय दङ जोङो बेफोरखौ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोबां रोखोमनि दं नालाय दा नों थाङाबो बुंनो हायोब्ला फंनैसो बुंनो हागोन नामा औ आंबो बुंनांगौबा बुंफिनगोन औ नों बुंग्रोदो।
दा जिहेथु नोंथाङा होनलांबाय जे जोंनि खोमसि फोथायनाया बा दायना मानसि बु थारनाया दायना होननानैहाय बेफोरो माबोरै जागायबोजेनखो। दा बेखौथ' नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय दा आङो जोंनि खोमसि फोथायनाया मा मा रोखोमनि जोङो बर'फ्रा उम बा जोंनि ओ सुबुंफोरा खोमसि फोथायो बेनि रोखोमफोरखौ आं एसे खिन्थालांसै नोंथांनो। मोननै मोनथामसो औ। जेरैहाय जोंना दङ ओरै ओ पुर्निमा दिनावहायलायनो जेब्लानाखि अखाया अखाफोरा ओ गुवारै बा गासिबो ओ जोंजोबो बेखौनोथ' पुर्निमा होनो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
बे दिनावहायलायनो बे अखाफोरखौ नुग्रोजेनबाथाय बेखौ खुलुमबाथाय ओ आरो नोङो जि उन्दुनानै थादोंब्ला उन्दुनानैनो थाबाय थागोन जाहैबाय मास मोनसे। उन्दुनानै मोनजाबाय थागोन। आरो नोङो बेरायदोंब्ला बेरायनानैनो मोनजाबाय थागोन बेफोरबायदिखौ मोनसे खोमसि फोथायनाय दङ आरो नोंथां।
अ नंगौ नंगौ नोंथां आंबो आंबो खोनादों।
आरोबाव जोंना ओरै माबा आंबोथ' मोजाङै मिथिबा बेखौ माबा चन्द्र ग्रह' ना माबा बेफोरबायदि दिनावहाय ओ जोंना न'नि खायनो ओंखारहोलाय लायि बेफोरबायदिबो खोमसि फोथायनाय दङ आरो लामा सामाफोरावहाय जोंना अबहायबा बेरायनो थाङो
सुर्य ग्रहन जानाय सान मन'नाय होनना बुंङो।
नंगौ नंगौ दा बेयावहाय बिसोरो मा गावसिनि न'खरनि फिसाफोरखौहाय ओ जिहेतु जोंनि गोदो गोदोनि आबै आबौमोनासो बा जोंनि बिमा बिफायासो बांसिन बेखौ फोथायो नालाय दा बिसोरो मा खालामो गावनि फिसाफोरखौहाय न'निफ्राय ओंखारहोलाया आरो बे दिनावहाय।
औ।
आरोबाव जोंना नुनो मोनबावो जे जोंहा ओरै जोंनि देहायारि लोमजानायफोर ओ गोबां रोखोमनि बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरनाव लोमजानायफोर बेफोरखौबो मा बिसोरो गोबां रोखोमनि खोमसि फोथायनाय दङ आरोखि। जे डक्टरफोरनाव लांबा बे बेमारा हामा होननानैहाय। दा बिसोरो मा खालामो बे ओ जेब्लानाखि उन्दैया ओ खब जालायलायो अब्ला बिसोरो दाहाय जायो होनो बेखौ जायखौहाय बेखौ जाब्लाबो मा खालामो बिसोरो डक्टरनाव लाङा लासिनो गावसोरनो न'आवहाय दोननानै बेखौ बैसोर जाय अजाफोर बा ओ जों बिफां लाइफां बा नायनाय मुलिफोर बेखौसो होनानै मा खालामो बिसोरो डक्टरनाव लाङा लासिनो ओ देहाखौहाय गाज्रि खालामनानै लासिनो आरो। दा मा बिसिनाव खोमसि फोथायनाय दङ' जे डक्टरा डक्टराव लांबा बेफोरबायदि गुजुनाय बा दाहायफोरखौ हामा होननानैहाय मा बिसोरो फोथायो आरो। दा बेबोथ' जोंना मोनसे रोखोमनि खोमसि फोथायनाय। नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
औ। आरोबाव जोंना बिदिनो गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि खोमसि फोथायनाय दंबावो बर' फोरनि गेजेरावहाय। जेरै ओ जोङो माहाजोन जायोब्लालायनो जे गावजों गाव नायलायनो हालाया बा बै जाय मानसिया एफा एनै मुलि गोरों बा आयुरवेदिक रोदा रुद'जों मुलि बानायग्राफोर बिसोरखौनो बिसो सोरो मा सानो दायना होननानै फोथायो आरो। दा बिसोरो बिसोरखौहाय मा बिसोरो गावसोरो एसे माहाजोन जाब्लानो बिसोरो नायनो हायालायनो बा बिसोरखौहाय मुलि होनानै बा बिसोरनो माबा मोनसे निसा होनानैहाय बिसोरखौ मा खैफोदाव खोलैनो सानो होननानैहाय बिसोरो फोथायो आरो। बैसोर बायदि मानसिखौहाय। दा बिसिनाव थाङोब्ला बिसोरो मा दैबो लोंलाय लाया बा ओ बिसोरखौ जादु मन्थ्र' खालामनानै हरो बिदि होनलायलायनानैबो फोथायनाय दङ' आरो। ओ मानसियानो मावजि जालायलायनानै फैयोलायनो न'आवहाय बा ओ खामफ्लायफोराव जिरायब्ला खामफ्लायानो सिथाबलाय लायनो। आरो न'फोरावहाय माबा माबि फबनानै दोनफैयोनो। जेरै थाबिसनो खानायदिंनो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि फोथायनाय दङ' आरो दासिमावहालागै जोंनि बर' नि गेजेरावहाय।
बेथ' नंगौ खोमसि फोथायनाया दाबो ओ थांजोबाखै। नोंगौ, गोबां बर'नि मा खासे आफादफोरा गोदोनिफ्रायनो माखासे गामि गामि थांनानै ओ एवारनेस प्रग्राम होसेयावबो दिनैसिम दायना फोथायनाय बा बिदि खोमसि फोथायनाया ओ जोबस्रांनानै थांजोबाखै। ना थाय खमा जाबाय नोंगौ। ओ दा बेनो आरो नोंगौ एसेब्लाबो सोलायफैबाय। गोदोनि दिनाव बांसिन नुथारोमोन ओ गोथां गोब्राम मानसिखौनो दायना बिदि फोलानानै बुथारनाय मानाय बा बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि बुथारनाय बा खोमसि फोथायनाय जाय जोंनि समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो। नोंगौ दा एसे खम जाबाय। नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ। दा फरायनायफोराबोथ' औ जोंना दा फरायनायफोराबो जेरै बांबोबाय बा जोङो दा दुनियानि बाहेरानि बुस्थुफोरखौ जोङो एसेबाबो मिन्थिफैबाय। बिनि थाखायनो मा जोंना एसे सोलायनाया फैबाय आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ, दा बिगियान जुग नालाय। बिगियानखौ बयबो फोथायसै। औ दा आं होनदों नालाय दहाय प्रुब गैयैखौसो जों खोमसि फोथायनाय होनो। नाथाय प्रुब गोनां प्रुब जायोब्ला जोङो नंगौ होनना बुंनांगौ आरो बे खोमसि फोथायनायाव। दा होमबा नोंथां समाबो जाबाय। औ बिदिब्ला औ गोजोनथोंसै नोंथां औ औ।